बोथोरनि बोथोरनिया ससे थादोंमोन ना? एसे फोरमायफिनदो दे।
आं मा होनदोंमोन खोथिया फोनायनि बागै बुं दोंमोन नामा?
औ
खोथिया फैनायाथ' ओरैनो जोङोहाय सिगांगोर सोमना ना लाखांनायनि उनाव आरो हाखौहाय मोजाङै फोमोनखांनायनि उनावसो खोथियाखौ फोनाय जायो सोमनानै नोंथाङाव फोरमायलांखाबाय सोम खांनायनि उनावहाय मा होनो गाजा खौ मोजाङै ओंखार खांनायनि उनावसो खोथियाखौहाय जोङोहाय बोथोर नायनानै फोनाय जायो फुनाय होना बुङोबाथ' ओरैनोबा जोंना मा होनो खोथिाया जौनो थाखाय गोबाव सम लायो ओैरैनो बाबो फन्द्र दिन नङाबा बिस दिननि उनावसो जोङोहाय खोथियाखौहाय जौखांनायनि उनाव एसे जेरा होनानै फुनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गायनायनि बागै
औ जोंनिखै गायनायाथ' फार्स्टआवहाय हाखौहायो खारायग्रोरोनानै लायो आरो बेनि उनावा हायो खनथाम हालेवनानै बिनि उनावनो गायनाय जायो आरो खनथाम माने बिदिनो मालाबा मालाबा हा हाग्रा फेसेवग्रोरो आरो बिनि उनाव हाया गोमोन जाबाथाय खोथियाखौहायो जानायसेबां जौनायसेबां जाबाथाय फुनानै गायनाय जायो आरो नोंथांमोननिखै ना गुरो ना गुरा
अ दायो दै बोथोनि लोगोसे से ना फैनायफोरखौथ दैयाव दुब्लियावहाय गुरनाय जाखायो
औ
ओरैनोबाबो दायो दुब्लिफोरावहाय माइ गायखांनायनि उनावथ गुरनानै मोनजाया जाहैबाय
औ
दासान्दि बोथोराबो बारा गरमबो नङा आरो बारा एसेबां अखाबो हानाय जायाखैना
औ
बेनि थाखाय माने गुरनानै जागासिनो आरो
औ
गायनायफोरा नोंथांथिं दा सिरिथ'गोन ना सिरिथ'वाखै?
जोंनिखैथ' गायनाया दायो सोलिथ'वाखै सोलिनाया। साननैसो थानानै आमथिसुवानि सिगां सोरबा सोरबा साफा सानै गायग्रोनाय जायो आरो बाखि गास जोबो बिनि उनाव हाय दामा दुमि गायजोबनाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननि खैलाय बोरै?
गायनायाथ' जोंथिं दायोहाय सोरबा सोरबा गायनाय जाबाय आं लाजेननाय जाबाय। आरो सोरबा सोरबा हाया जोंथिं समान नङा नङैनि थाखाय माने गायनाया एसे उसुबिदा। जायो माने बोथोरखौ नेनानै नि गायनांगौ जायो। दायो गायनाय होनोबाथ' जोंनिया मा होनो हायाथ' मोननैनि दं जोंना मा होनो? बोरि मोनसे आरो दरहा मोनसे दहानि थाखायथ' खोथियाफोरखौ बर्थमान खासिया जावैनानै दोनखांनाय जाबाय। दायो लेवसिया खोथियाखौहाय हा बोरियाव गायथ'नाय जायाखै आरो
औ जों ज जोंनिखैबो सोलिनाया मोननैयानो होनजानायानो जाबाय सिगांगोर खरमा गायनायजों दानि बा दायो गायनायजों आरोना बिदिनो बोथोर लायै बोथोर अखा नायनानै एसे बोरिबाथाय अखा हाबासो गायनो मोननाय जायो आरो
औ
बिनि उनाव अखा हाबाथ' बाखि दैबाना ज जानानै गायनो मोननायानो जाया आरो
औ औ
बोथोरखौ नायनानैसो गायनाय हानाय जायो आरो दलहा हायावहाय। अखा हानानै दैबाना जासोगारो जोंखै। बिनि दारैनो माने माने बोथोरखौबो एसे नेनांगौ जायो अखा हा खानाय हायै बेबायदिनो आरो
औ
नोंथांमोननिखौथ'
औ
एसे फोरमायग्रोदो दे नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन।
दायो गायनाय होननानै बुङोबा जोंथिंथ' खासि जावैनायनि बागै खोनन्थादोंमोनना आङो। खसिया जावैनाय होनोबा सोरबा सोरबनिबा जायगायाव मिथिया। मानोना हाया एखे रोखोमनि थाया नालाय खासिया जावै नाय होनोबा सिगांगो जोङो लेवसिया खोथियाखौहाय खुग्रनाय जायो आरो लेवसिया खोथिया होनोबाथ' अनेक रोखोमनि खोथिया फैयो मानसिफ्रा जों खिन्थु' दायो फरिम मल आरो रनजितआनो सोलिनानै दंथ'यो। सिगांगोर खोथियाखौहाय फुनानै फुखांनायनि उनावहाय दब्लायसे नङाबा दब्लायनैफोर नांगौनि हानि जखा माने गुबुंङै गायनानै गायनानै दोननाय जायो आरो जावैनानै जावैनाय होनो आ जों बेखौ दायो। बेनि उनाव जेब्ला बे खोथियायाहाय जौगोन रागोन गसाफोर बारायगोन। बेनि उनाव दला हायावहाय हाया दैयाहाय जुदि एसे खम जायोब्ला बोथोर सफैब्ला हालौवनो नानै माने बेखौ फुना गायनाय जायो आरो नोंथांमोननि सोलियो ना बेफोरो
जोंनिखुइ सोलिनायालाय दलहाथार हायाव सोलिनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय दायो माने गोजौद्राय जानानै बाग्ला जायोना बिनि दारैहाय बेखौ गायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय आरो गायनाय जायासै नङा बालाय गायनाय जायो मोन आरो बे माइखौहाय
औ
माने एकदमबारे हासार फुलुंफैयोना जोंखौ दैबाना जानानै बेजोंहाय जौ ग्लाबलाबायनानै गोजौ गोजौद्राय जानानै लेमलाबायथारो आरो बिनि दारैनो गायनो हानाय जाला आरो बेखौ दैजोंहाय जोबनाय जाया नालाय दैया बिनि थाखायनो खानायावबो खस्थ जानायखाय गायनाय जाला आरो बे माइखौहाय
औ
नोंथांमोननिखै बेबायदि जायोना?
जोंनिथिं जानाया माने जोंनिया दलहा दला हाया दै बानायाथ इसेबां मानि जानाय जाया दल्हा हा नालाय खोथि माने लेवसिया खोथिया गायोबा जोंनियाव लेवसिया खोथियाखौ माने दै गोथौआव गायनो हाया जायो दै माने सोमहाबनानै थाबाय थाबा बे खोथिया लेवसिायाहाय थैनायनि सान्साव थायो बिनि थाखायनो जों जोंथिं खासिया खोथियाखौ जावैनानै खोथियाखौ मोजाङै राहोनानै जौ होखा थांनायनि उनाव माने फुनानै गायनाय जायो जाहा दे बे खोथियाया राखानायनि जाउनाव गायखांनानै राखांनायनि जाउनावहाय आख' गायफिनोबा दैयाव थाबाबो जेबो जायैनि थाखाय
औ
दै जान्जिसे गाहामावनो गायनांगौनि खोथा फैयो माने जोंथिं मालाबा समाव बोथोरनि थाखाय
औ जोंनिखैथ' दै बानाया जाबा गिदिरथार जायो नालाय मानसिफोरनि न' न' हाबजोबलायनाय जायो जोंनिखै माने हाजो अखा हाबाय थाबाथाय हाजोनि दैयहायो देरबोनानै दसेनो न'स' बुंला होजोबो आरो माने
औ औ
बिनि दारै खस्थ' जानानै दलहा हायाव गायनो हानाय जाया आरो जोंखैहाय
औ औ
खोथियानो गोजाव लांफाजोबलायनाय जायो आरो अखानि दारैनो
जोंथिंथ' दायो एसेबांथ' अखा हानाय जाया अखा हाबाबो माने एसेबां लोमसावनायनि बारा बाना फैनाय जाया आरो
औ जोंनिखै हाजो खाथिबो नालाय अखाया दसे सम जुब जुब हाबाय थाबानो द्राम द्राम हाबानो माने दसेनो सानबाबो बुंग्लाबबोनानै लोमस्रावफैयो आरो बेबायदि जाहैयो जोंनिखै
औ औ ओरैनोथ' नोंथांमोनसि माइ आबादा मोजां जायोना
बिदिनो जायगायावनो जायो जायगायावनो जाया बुंनांसिगोन आरो बोरियाव थ' दायो ओरै एसे थैग्लाबनायानो जाजोबफ्रामो दाना माने खरान जाबाथाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दल हाखो खन्द'खिनियावहाय माने जोबोद मोजां जायो आरो बेयाव माने दैबाना जाखांनानै फुलुङा थालांसिगोन ना बिनि दारैहाय माने माइआहाय जोबोद मोजां जायो आरोखि
औ
नोंथांमोननिखलाय माबायदि बुंजायो?
जोंनिंथ' ओरैनो दलहा हाबो आरो खावसे बोरि हाबो नालाय माइआ आबादा मोजांखौनो मोननाय जायो आरो जोंनिथिं माइ आबादनि अनगायै गोरान खेथि जाया नालाय माइ आबाद दानो माने मोजां जाहैनाय जायो आरो जोंथिंजाय नोंथांमोनथिं माइ आबादजों लोगोसे गोरान खेथिबो मावो ना?
मावो औ माने जोंनिखै दायो सबाय बिमा गायो भिन्दिबो गायो बानलुफोरबो गायनो मोनो आरो। अखा हाद्रायबाथ' माने दै थाबा थैजोबो नालाय थैजोबनायानो जायो अखा बां द्राय हाबा।
औ औ
औ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ दे होमबालाय नोंथां दोनथ'नोसै।
औ दे